हेल' हेल' औ अब्ला जों दायो बर' हारिनि जौनि बाहायनायनि सायाव रायज्लायनि ना
जागोन
अ जोंना जौआथ' जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार गोबां हाबा हुखाफोरावनो जोंनियाव जौ नङाब्लानो जाया होननायबायदिना गासिबो बिथिङाव जों जौखौ बाहायनाय जायो। अब्ला जों दा जौ बानायनायनि आदबनि सायाव एसे रायलाय ग्रोनोसै हो नोंथाङा एसे जौ बानायनायनि सोमोन्दै फोरमायलांदो दा एमाव खौ एमाव बानायनायनिफ्राय लानानै एमाव बानायनायखौनो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदों दे
औ एमावखौ सोंदोंमोन ने?
औ औ एमावखौ माबोरै बानायो बेखौ फोरमायदो
एमावखौहाय जों बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरं लाग्रोनांगौ जायो माइरंखौहाय जोङो थाम घन्टा ब्रै ओ बेसेबां समसिम सोमनानै दोनो
सोमनानै लानाय जायो आरोना औ
होयो
ओ
बेखौहाय सोमनानै लानायनि उनाव ओमफ्राय दै सर' होबाय ओमफाय जोङो मोखना बिलाइ हाबबाय बेजों लोगोसे बायदिसिना बिलायबो लाफादेरो जेरैहाय खेब दंफां होननाय ओमफाय
दंफां राखेब ना राखें।
औ राखेब बुं नोंथां।
औ औ
आनारसनि गोलै-गोलै बिलायखौबो खा नानै होफादेरो लोगोसेनो
औ
आरो
औ।
मा ओ दि खि एबा उवा-उवालालायि देनानै गुन्दै खालामनाय जायो। बै खौ बिलाय आरो मायरंख अज गुन्दै खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दैजों नायो आरोना नानानैहाय। ओ लारु सिथुमो सिथुनानै होननानै बेखौ साननै सानथामसो। मोनसे मोजां जायगायावनो दोनो आरोना दोननानै। उनावहाय सानथामसोनि उनाव सान्दुं फोरानो फोराननायनि उनावहाय बेखौ। सानथाम सानब्रै फोरानबायना फोराननायनि उनावहा बेखौ ओ जोङो जौ संनायाव बाहायनो हासिगोन आरो।
औ एमाव एम बे खौ मा होनो एमव गोरलै होनो ना एमव गोरलै होननाय जायो।
औ फास्थ टायमावहाय बेखौ एमाव गोरलै होनाय जायो।
अ। एमाव गोरलै एबा एमाव मोखांआंफा माखौ होनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ एमाव मोखाङाहाय। बे बाखारखौ देयिनि सिगां सिगां समफोरनि। ओ देखानानै दोननाय बाखार थायो बे एमावखौहाय ओ माबा एमाव एमाव देजेननायावबो जों एमाव गोदान देनायावबो होनांगौ जायो अब्लासो एमावा मोजां जायोनो ओमफाय सोरनाबा सोरनाबा एमावआ ओ सिगांनि एमाव। बोरायाहाय मोजां नङाब्ला जौआबो गाज्रि जायोनो।
ओमफाय मा मा माइरङा जेनेबा जौ बानायनायाव मोजां जायो मा मा बिथिंनि माइरं जेनेबा मा मा माइरंखौ एम' बानायनाय जायो जुमाय बानायनाय जायो
औ। जोमाय होननानै बुङोब्ला जोङो जोमाय बानायनो थाखाय जुमाय लोंनो थाखाय माइब्रा माइरंखोनो बे मोजांसिन होननां सिगोन गोथावसिन जायोनो माइब्रा ओमफाय आरो जौ बानायनो थाखाय रुनाय माइरंखौहाय सङोब्ला जौ सङोब्ला बियो। मोजां जायो होन आरो साबसिन जौ ओंखारोनो ओमफ्राय आरोहाय जोङो बै फुरिमल माइरं नामा होनो बेखौहाय खायसेखौ संनाय नुयो जौखौ।
है माया बा मा होनो बाखो नोंसिना एमाव एमावा ओरैनो मा मा बिथिं दं नामा मा मा जेनबा एमावनि नामखौ ओरैनो गुबुन गुबुन मोनसे नाम दंबावो नामा।
एमावनि गुबुन नाम खोनानै जायासै आङो
नोंदे बुंबाय थादों बाखोरा बाखोरा माखौ बुंनाय जायो।
अ' बाखारखौबो खोनायो ओमफ्राय आरो जोंनि लि बिखौहाय जोंनि खुगाजों रायज्लायनायावहाय बाखारखौ बुंनाय जायो ओरायना ओमफाय आरो एमावखौहाय जोङो लेखाफोराव ओ
लिरनाय महराव समाव होननाय जाया ना
लिरनाय नुनो मोनो
लिरनाय महराव बा एमावखौनो बुंनाय जाहैबाय खायसे खायसे ओनसोलाव जेनबा बाखोर फोरबो मुं दोननाय जाया मा बाखोर मुं बेखौ मिथिनाय जायो आरो
औ
ओमफ्राय जेनेबा बर'नि जौखौथ' गाहायै मोनबेसे बाहागो मोननाय जायो जेनेबा जेनेबा जौ जौ जोंनि जेनेबा जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो जौ गिसि आरो जौ गोरान बेफोरबायदि नामै मिथिनाय जायो नोंसोरनि नोंसिरनि ओनसोलाव ओरैनो मा मा होननाय बुंनाय जायो
जोंनिखौ बेखौनो बुङो जौ गोरानानै गिसिबो बिखौनो होनो
ओमफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौखौ मा मा बिथिङाव जेनेबा गोनांथिथार होननानै नोंथाङा सानो मा मा जेनेबा हाबा हुखाफोराव नोंथाङा गोनांथिसिन सानो
औ बे जौखौ जोंनि बर' हारियावहाय गारनो हाखायै होननाय बायदियानो सिगांनिफ्रायनो आजै आजौै समनिफ्रायनो बियो मोनसे बर'नि गाहाय लोंग्रा महरै बाहायजाबोदों बेनिखायनो बे हुदाखौ दासिमबो जोंनि बर' हारियावहाय नागारनो हायि मोनसे नेमखान्थि बादियै जानानै दङ जौ नङाब्लानो जोंनि जोंनि हारिनि ओ फुजा ओ बायदिसिना बिथिङा बाहायनांगौ जायो आरोना जोंनि गासैबो
आबुं जायाबायदि जाया बादि जायो आरोना ओरैनो हाबाहुखा ओरैनो फोरबो कास बा बस बेफोर बायदि बिथिङाव जोंनिया जौखौ बाहायो आरोना जौनि बाहेरा जोबोद गोनांथार होननानै साननाय जायो
औ
बै जौ सा जौ बाहायनाय बा जौ सावनानै न'खराव जिउ खुंनो हायो होननानै नोंथाङा सानो नामा
औ जौ सावनानै न'खर खुंनो हायो जौआबो जों सरखारजों गनायजानाय मोनसे जिआइटिक मोननायखा बेनिखायनो जौ सावनानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जौखौहाय जोङो ओ बेफार फालांगियाव मोजाङै ओंखारोब्ला ओ जौनि गला बानायनानै जौखौ फालांगि खालामनो हायो बेजोंहाय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो न'खर खुंनो हायो।
नोंथाङा मिथियो नामा जोंनि जेनेबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जौ सावनानै बा फाननानै न'खर संसार खुंबोनाय दं होननानै नोंथाङा सानोना?
औ सानो जौ फानानैनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ न'खर खुंबोगासिनो दङ जौ सावनायजों लोगोसेहाय बिनि सावनाय उख्रिखौहाय अमाफोरनो होनानै अमाबो फेदेर
अमाबो फिसिनो औ
मुलाम्फा मोनबोदों।
औ ओ जौ फा जौ सावनानै जेनेबा जौ सावनायनि गेजेरजों फाननायनि गेजेरजों जेनेबा गावनि फिसा फिसौखौबो फोरोंनो हायो बा फोरों जोंनि बर' समाजाव फोरोंबोनाय नोंथाङा दङ होननानै सानोना?
औ सानो बिमा बिफायाहाय जौ ओ फाननानैनो गावनि फिसाखौ लेखा फरायहोदों डाक्टर इन्जिनियारिं खालामदों। लोगोसेनो न'खरनि गासैबो बिथिंखौनो नोजोर लाखिनानैहाय मोजाङै खामानि मावलांदों आरो।
न'खर सुंथाबोदों आरोना जौ फाननायनि गेजेरजोंबो।
औ हायो
थारैनो जौखौ जोंनि बर' हारियाव गोदो-गोदाय जेनेबा आबै-आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोदों होननानै सानो होनो नों दा आथिखालावसो बाहायदों होननानै नोंथाङा मिथिना मोनो?
बेखौ ओ गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो जौआ जोनोम जाबोदों आरो बाहायबोदों होननानै मिथिगौ। आथिखालाव आरो ओ सिगांनि समनिख्रु आथिखालाव बेफार फालांगि खालामनायाव दावगासिननाय नुनो मोनो।
औ आथिखालाव बांसिन दावगानायखौ नुनो मोनसै आरो।
फालांगियारि बिथिङावहाय
औ सिगां समावथ' ओरैनो जेनेबा न'खराव बाहायनो थाखाय बा गाव गाव बाहायनो थाखायल' संनाय बा सावनायखौ खोनानो मोनदोंमोन आरो ना आथिखालाव
औ
जे बांसिननायखौ नुनो मोनसे जोंनि हारिनि गेजेराव
नोंगौ
नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावबो जौनि बाहायनायखौ नुनो मोनो ना?
नंगौ जोंनि ओनसोलाबो जौ बाहायो जों सावनानैनो गामि ओनसोलफोरावहाय न'खर खुंबोगासिनो दङ।
औ औ दे होनबालाय। जों जोंनि सावरायनायखौ बे खिनियाव दोनथ'नोसै ना?
औ दे